दा नोंथां
औ नोंथां खोनादों
ओ नोंथाङा दायो फ्रियावनो दंना नोंथां?
दङ नोंथां फ्रियैनो दङ‌
ओ होनबा नोंथांजों आं दसे सम सावरायनो सानदों आरो ना नोंथाङा टाइम होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
ओ होनबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव जोङो सावराय दिनि बे आयदायानो जाहैबाय ओ बर'फोरनि मोनसे ट्रेडिसनेल हिसाबै जोङो दानाय लुनायनि बागै जोङो सावरायदिनि आरोना बेफोरनि गेजेरजों जोङो फाननानै बिसि बां रां खामायनो हायो आरो न'खर बायदिसिना सालायनायाव माबायदि हे हेफाजाब होयो बेनि बागै सावरायदिनि आरोना गिबियावनो आङो जागायनोसै आरो ना ओजोङो दानाय दा दानाय लुनाय होननानै बुंनो थाङोब्लााथ' जोङो बांसिनानो बर' हारिफ्रा बेफोरबायदिनो दख'ना साद्रि बेफोरबायदिनो उलनि साद्रि आर'नाइ बायदि दानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना नङा होमबा नोंथां? आरो बेफोरनि गेजेरजों जोङो मा गोबां रांखावरि आरजिनायखौ नुनो मोनो आरोना। जेरै ओ दख'ना दानो थाखाय बेफोरबायदि ओ नांगौ रोखोमनि ओ गाबफोरनि खुन्दुं लायनानैहाय सोंफैनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो बेखौ होनायनि आगोलाव जोङो सिगाङावहाय बेफोरनो ओंखाम माइदि ओंखामखौ सिगां संनानै एबा बेखौहाय दै होनानै गेबे खालामनानै बेखौहाय मा बे खुन्दुं जायखिनि सोंनो लांनाय एबा दानो लांनाय खुन्दुङाव बेखौ सोंना लानाय जायो आरोना। आरो बेखौ सोमना लाखांनायनि उनाव बेखौ सानाय जायो आरोना जेनटारनि गेजेरजोंहाय जेब्ला खाङो अब्ला बेखौहाय ओ दान्दाफोराव लामनानै एबा सान्दुं गोनां जायगायाव लामनानै बेखौ गोरा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। जेब्ला रानो अब्ला बेखौहाय ओ थि बे बेफोरबायदिनो ओ सोंनायखौ नुनो मोनो आरो मोना गामिनि सानै सानै फा मानसि लानानै ओ बेफोरबायदिनो औबवा थनै थनै गायनानैहाय बेफोरबायदि ओ जाय जायगायाव थ खनगोन बेखौहाय गेजेराव होनानैहाय मा फाननायखौ नुनो मोनो आरोना बेफोरबायदि सोंखांनायनि उनाव बेखौ खारुमजों खारना होनायखौ जों नुनो मोनो बेनि उनावहाय गांबेसे लादों बिनि जखा लानानैहाय बेखौ दानायखौ जों नुनो मोनो आरोना आरो जाय जायगायाव दागोन बेखौहाय लाबोनानैहाय थिग बेफोरबायदिनो खालामनायखौ जों नुनो मोनोदि ओ अखा हायो अखा नाङि बेफोरजों लोगोसे बार नाङि जायगा बेखौ लाबोनानैहाय जाहाथे बे सिया मुसिया गाज्रि जाया जाहासे बेखौ लाबोनायखौ जों नुनो मोनो थि ओ बेफोरबायाददि खालामनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे बेखौ दानानैहाय बिदिनो गांथाम जुदि दायोब्ला बेखौहाय ओ जि दिनहालागैनि उनावनो बेखौ हानायखौ जों नुनो मोनो। आरो खौवहाय हासुं संनानैहाय बेफोरबायदि फाननायखौ नुनो मोनोदि बेफार फालांगि खालाम नुनो मोनोदि आरो बेजों लोगोसे रांखावरि आरजिनायजों लोगोसे बेफोरबायदि खालामो नुनो मोनो आरो गुबुन बिथिं थिङावनो थाङा फंनैसो होनो हागोन नामा ओ बेफोरबायाददिनो ओ साद्रिफोर दानायनि बागै आर'नाइफोर दानायनि बागै फंनैसो होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन जिहेथु बर' फोरा जेनेबा गोदो गाननो जोमनो रोंनायनिफ्रायनो गावसिरनि गाननाय जोमनाय जि जोमफोर खौ गावसोरनो दानानै गाननो रोंबोदों आरो दोनैसिम गानबोगासिनो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ
औ जेरै बर'फोरा खुननिफ्राय एबा एम्फौ फौ लाथा फिसिनानै बेफोरनिफ्राय खुन्दुं बानायनानै गोदोनिफ्रायनो जेनेबा जिफोरखौ दाबोगासिनो आ रो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय दङ जेनेबा आ दानो लुनो रोङै सि ख्लाफोरा हाबा जानो मोना नङा होमबा गोदो बिदि दङमोन आरोना दाथ' जेनेबा सेबां इदि गैला। जेनेबा गोदो बर'फोरा जिहेथु दानो लुनो रोंखायोमोन आरो बेफोरखौ जोङो सल'फोरनिफ्रायबो मोननो हायो नङा होमबा? जेरै आसागि बैसागिनि सल' बेयावबो औ बिसोरनि सल'आव नायोब्ला नुनो मोनो जेनेबा अख्रांथिं दाउ बिरलांनायफोरखौ खोनाबानो जि जियाव माबा आगर एरोमोन मायोमोन बेफोरबायदि खोनाबोनो मोनदों थिग बिदिनो नोंगौ जोंनि बर' आइजोफोरा जि दानायाव आखा फाखा खा गोबां आखा फाखा बिदिनो जोङो नोंथाङा होननाय बायदि जेनेबा फास्रा दानाय बा आर'ना दानाय बे बेफोरनि सोमोन्दै जोङो बेयावहाययो बुंनो थाङोब्ला फास्राखौहाय जोङो
दानो थाखाय जों फास्रायाव गोबाङैनो माने आर'नायइाव बा फास्रायाव जोङो हाजो आगर बेखौहाय दानाय नुनो मोनो आरो हाजो आगर। ओमफ्राय
अ मा होनगोन बेखौ दिंखिया बिलाइनि आगर बेफोरखौ दानायखौ नुनो मोनो बेफोरो जोंनि बर'नि मोनसे दोरोङारि आगर। जेराव जोङो गोदो माने खुन्दुं खौबो गाव गावनो बानायनानै गाव गावनो दानायफोरखौ नुनो मोनोमोन बेफोरो माने आथिखालाव ओ आखाइजों दानाय जि बेफोर फास्रा बा दख'ना बेफोरो गोबां माने रांखावरिनि बिथिङाव बा आं फालांगि नोजोरजों नायोब्ला गोबां मुलाम्फा गोनां आरो जोङो आखाइजों दानाय जि बेफोर फास्रा बा दख'ना बेफोरखौ जों गोबां रां माने रां लानानै बेयावहाय फाननो हायो आ जोङो गोबां रां मोननो हायो आरो बेफोरखौ फाननानैहाय बेफोरो जों औ जों आइजोफोरनि न'खर सुंनायावहायो जेनेबा माखासे बिफाव होनाय होननानै बुंनो हागोन आरो।
औ
जिहुतु औ ओ गाबफोरखौ जोङो गोदो जेनेबा मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखा जेरै जोङो सेलेखा फिथाइ बा आमलाइ फि थाइ बेफोरनिफ्राय बा माखासे बिलाइफोरखौ देग्लिनानै बेफोरनिफ्रायनो जोङो गाबफोरखौ होनाय जायोमोन माबायाव जि खुन्दुंङावहायो नाथाय आथिखालाव जोङो गोरलैयैनो हाथाय बाजारफोरावहाय बायनानै मोनसै बे फोर गाबफोरखौ
बिदिनो औ बिदिनो
नाथाय दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि ओनसोलावहायो आखाइजों दानाय बिदि जि जोम दख'नाफोरखौ बांद्राय नुनो थांलिया आरोना नोंथां
औ
दा जोंनियाव बिजनेस लाइननै खारनाय दा बै जोंनिया अरुणाचल खाथि हिसाबै जोंनियाव दा अरुणचलनि जि निसि बिसोरो गानग्रा गाले बेफोरखौसो बांसिन जों दानानै माने फाननायखौ नुनो मोनो नाथाय जोंनि बर'नि जि आंगो गाव गानग्रा-जोमग्रा दख'ना फास्रा बा गामसा बे खौ गोबां खम बिबाङै दानायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां
औ
औ नोंथांनि ओनसोलाव दा जि जोम दानाय बेफोरो माबायदि जेनेबा दाबो गोदोनि बायदियैनो दासिमबो दायो ना नोंथांमोननियावबो सोलायनाय फैबाय बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन?
औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' दायो गोदोनि बायदि नुनो थांलिया आरोना गोदोहाय र' बेफोरबायदिनो इन्दि मुगानिफ्राय बानायनाय जायोमोन आरोना गोबां बे बायदि एम्फौ फिसिनायजों लोगोसे बे एम्फौनिफ्राय मोननाय मोनसे खुन्दुं एबा फिथोबखौहाय मा दै गुदुुंआव हाय सोमनानैहाय बेफोरबादि खुन्दुं बानायनायजों लोगोसे बेखौहाय मा उल साद्रि बायदिसिना खालामनाय नुनो थाङोमोन नाथाय आथिखालनि मुगायावहाय बेफोरो गोमालांनायजों लोगोसे दानाय लुनायफ्राबो बिराद खमायलांनो हमबाय नाथाय बेजों लोगोसे दायो गोनोखोआरि दिहुननाय मोनसे मेसिन जाखिनि बायदिसिना बानायग्रा आगजुफोर जो दंसै आरोना बेफोरबायदि बानायनायनि जाउनावहाय माने मा मानसिया बांलांनायजों लोगोसे बेफोरखौ खम नुनो मोनसै आरोना दानाय लुनायखौहाय थिग बेफोरबायदिनो मेचिनफ्राव सोबानो माने गासिबो रेडिमेड अट'मेटिक जानायखौ नुनो मोनसै आरोना जाखिनि नायनांगौल' बे बेफोरबायदि दंसै नाथाय दानि आथिखाल मु आथिखालनि मुगायावहाय बेफोरबायदि जानायलाय गोदोनि मुगायावहाय बेफोरबादिया गैयिनि जाउनावहाय मानसिफ्रा आखाइजों दानायखौ नुनो मोनोमोन आरोना थिग बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय बेजों लोगोसे बुंनो हाबावोदि बेफोर फोरजों लोगोसे गोबां माने रांखावरि आरजिनायखौ नुनो थांङोमोन। बेफोरबायदि एम्फौ फिथोब फि नायजों लोगोसे बेफोरबायदि खुन्दुं बायदिसिना खालामनानै फाननायजों लोगोसे गोबां बेसेन गोसा जानायलाय बियो मा बिदि गांसेयाव जुदि उल साद्रि जायोबा बियो थाम रोजा ब्रै रोजा बेफोरबायदि लानायखौ नुनो मोनोमोन आरोना नाथाय आथिखालाव बेफोरो खमायलायनायनि जाउनावहाय दा खम नुनो मोनसै आरो बेजों लोगोसे बेफोरखौबो गाननायाखौबो खम नुसै आरोना नाथाय बुंनो हायोदि जोंनि बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल हिसाबै बेखौहाय ओ गाननाय जोमनायजों लोगोसे बेखौ फाननानै फालांगि खालामनानै गोबां रांखावरि आरजिनाय लोगोसे बेखौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव दिन्थिनो थाखाय फाव बिजोंनो लोगोसे मोनसे फल बर'नि ट्रेडिसनेल हिसाबै बिखौ दिन्थिफुंनो हायो आरोना जाहाथे ओ बर'फ्राबो मोनसे सिना जाथाव होननानैहाय। थिग बेफोबायदि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो बिजों लोगोसे बुंनो हाबावो दि ओ बेफोरबायदिनो खालामनायजों लोगोसे ओ जेरै आर'नाइ दं मोनसे आर'नाया मोनसे बर'नि मोनसे ओ नेरसोन बियो मोनसे ओ ट्रेडिसनेल हिसाबैखौहाय मानिनाय जायो आरोना बेयाव आगरफोर थानायलाय हाजो आगर बायदिसिना थानायलाय माने मा बियो मोनसे बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल होननानै गनायनाय जायो आरोना। ओ थिग बेफोबादिनो ओ बेफोरखौ लानानै ओ माबाफोर बिदिनो फांसोनारिफोर जादोंब्ला एबा माबा मोनसे ओ कम्पाथिसोन जादोंब्ला बेफोरखौ लानानै जोङो मा दिन्थिफुंनायजों लोगोसे मा बेखौ बर'नि मोनसे ट्रेडिसनेल हिसाबै खालसार हिसाबै बेखौहाय लानानै हायो लानो हायो आरोना। आरो नोंथाङा फंनैसो आरो बर'फोरनि बागै होनबावनो हागोन नामा?
औ आङो माने बेखौनो बुंनो सानगोन नोंथां थां जिहेथु दा जोंना मेसिनजों बे बानायनाय दख'ना बा दानाय दख'ना बे फोरखौहायो आङो जुदि दानि जि जोंनि बर'नि माने गोदोनि दोरोङारि जि आगरफोर जेरै जोंहा बर'आव दङ हाजो आगर दउराइ मो दाउसा मोख्रेब बिदिनो फारौ मेगन बैग्रि बिबार थाइगिर बिबार नङा होमबा जुद बि बैफोर औ बैफोर आगरफोरखौ जुदि दा जोंनि दखना बा बेफोरबायदि जि फास्राफोराव होयोब्ला आङो साबसिनखौ नुयो आरो। नङाबा दाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंना जि दख'नाफोर बा दानाय दा गोबां गोबां ब्रेन्डनि दख'ना ओंखारबाय नङा होमबा जोंहा बेफोराव माने
नोंगौ।
साफा सानैयाल' जोंनि गोदोनि बर'नि आगरफोरखौ होयो नाथाय बांसिनानो दा गोदान गोदान आगर बिदिनो बुंनो थाङोब्ला दा झुमखा आगर बे झुमखा आगराथ' जोंनि बर'नि आगर नङा नङा होमबा? बेफोरो माने ने जोंनि हारिमुआव मोनसे गोहोम खोख्लैनाय बायदिखौ आं नुयो आरो नोंथां दा। जुदि जोंनि बर'नि आगर आंगो गोदोनि थाखानाय आगर बेफोरखौनो जुदि बैफोर मेचिनाव दानाय दखना बेफोराव जुदि बे बर'नि दोरोङारि आगर बेफोरखौनो होयोब्ला माने जोंनि हारिमुवाबो थांनानै थागोन आरो जोंनि समायनाथियाबो बेरखांगोन आं बेखौ सानो आरो नोंथां।
औ औ दा होनबा नोंथां समाबो जाबाय जोंनाया दोनथ'
दे बिदिब्ला औ जागोन नोंथां दे।